दा नोंथां।
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
अ आंथ' गसंनासो दङ नै।
अ नोंथाङा फ्रिबा आङो मोननैसो ओ खोथा सावरायनो सानदोंमोन।
अ जागोन दे नोंथां आंथ' दायो खामनायाबो जेबो खालामखायाखै नालाय रायलायजागोन नोंथां। मानि सायाव लारायनो गोसो?
ओ जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सायाव फंनैसो रायलायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
जागोन दे नोंथां रायलायनो हागोन।
अ नोंथाङा ओ नोंथांमोननि हौवासाफोरनि गाननाय जोमनायनि बागै फंनैसो खोन्थानो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां मानो हाया जानो, ओ आं मिथिनायालाय एसेबांबो मिथिया नाथाय आं जाखिनि मिथियो बेखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनो नाजागोन। ओ अब्ला जागायनोसै
औ
ओ दानि जुगाथ' माने मदार्न जुग नालाय बेयावहाय ओ बांसिन सेंग्राफोरानो जिन्स लंपेन्ट ओ‌ बे गस्लाफोरनि मादावहाय टि सार्ट फोर गानो लोगोसे सार्टफोर गानो जायखौ जों स्पुथिं होननानैबो मि थियो। ओ ओमफ्राय लंपेन्टआव होनोब्ला हाफ पेन्टफोर थागोन। ओम जारसि गस्लाफोरबो थायो आरो आजिखालिथ' खेलाफोर गाननायाव जारसि गस्लाफोरखौसो गानो नालाय।
औ औ
उम ओमफ्राय ओरैनो बिदि ओ फेस्टिभेलफोर बा बबेबा खुलुमनाय फो- ओ थानसालिफोर थांनाय जायगाफोरावहाय बर' सेंग्राफोरा गामसाफोर गाननायफोरखौ गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे आर'नाइ फोरबो लानानै थाङो। आरो गस्लाफोरनि मादावहाय ओ गेन्जि गस्ला, गुफुर गाबनि बेखौ गानब्ला माने साबसिन होननानै मानिनाय लानाय जायो नालाय ओंखायनो गु फुर गाबनि गेन्जिखौ गानो आरोना।
औ औ
ओमफ्राय लोगोसे ओ। बैसागुफोराव बा ओ गामसाफोरखौनो गानो इयावबो। नाथाय गस्लायावहाय उम, बे आर'नाइ गस्ला ना मा होनो बेखौ बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो आरो मान-मानसिफोरखौहाय।
औ - औ
नोंथाङा मिथियोना बे आरनाइ गस्लाखौ
औ मिथियो नोंथां
औ बेखौ गानो आरोना बे बैसागुफोराव माने
औ
मायो आरोना बेखौ गानबा
औ - औ
ओमफ्राय ओरैनो बे सिख्लाफोरालाय मा मा गस्ला बा लंपेन्टफोरखौ गाननो मोजां मोनो ना दखनाफोरखौ नोंथांङा फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
आङो जिहेथु आङो गामियावसो थायो नालाय बिनिखायनो आङो मालायनिखौ मिथिया आङो गाव दखना बरनि हारिनि दखनाखौ गाननानै मोजां मोनो
औ
मानो होनोब्ला जों ओ बर आइजोफोरा गोबां ओ जोंनि बर आइजोफोरानो गोबां दखना दायो गामसा दायो नोंथांमोननि हौवासाफोरनि गामसाबो दायो बर आइजोफोरा आरो जोंनि बर हारिनि दखना फासरा बेफोरखौ दायो बिनिखायनो आङो गावनि बर जोंनि दखनाखौनो गाननानै मोजां मोनो ओ आरो जोंनियाव थायो सिख्लाफोर ओ - ओ खायफा खायफाया गाननानै मोजां मोनो जिन्स लंपेन बा इसपटिं बा साट बेफोरबायदि गाननानै मोजां मोनो
औ
ओ सिख्लाफोरा बांसिनानो बैसागुआवहाय ओ गाननानै मोजां मोनो जोंनि बर हारिनि दखना गोमो बा फास्रा गोजा फास्रा गोजाखौहाय जोंनि बरफोरानो दाखायो आइजोफोरा बेखौहाय रेगे रेगां फा फालि बुङो
औ
ओ जोङो जेखौ बैसागुआव लायो बेखौ रेगे रेगां फालि होनो आरो जोङो ब्लाउस गोजा गानो बैसागुआव ओ जों बैसागुआवहाय गाननाय द्रेसाआ खोब ओ गोग्गाथावना नङा होमबा जोङो बैसागुवाव गाननाय द्रेसा खोब समायो जोंजों
औ
ओ नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि ओ जेनेबा बर आइजोफोर दखना दानाय गामसा दानाय बिदिनो फालि दानाय बेफोरबायदि ओ दङ जानो उइभिं
अ जोंनि ओनसोलावथ दायो नायनो थाङोब्ला जोबोर खम बेफोरो माने
औ
ओ बिदि दि हिसान दानफोरखौ बुंला माने दा माने गैयाखैनो बबेबा नखरसे नखरनै बिदि थाखनो आरो ना खना खनलाथिंजाय
औ - औ
आथिखालावथ बांसिनानो मिसिन मिसिनजोंसो बरननायफोरखौ गानो नालाय आरो आथिखालनि सुबुंफोरा ओ खस्थ खालामनायफोरखौ माने जोबोर बायो खस्थ खालामनो बिराद बायो मा आथिखाल आथिखालनि मानसिफोरा ओम बेनिखायनो मिसि जों दिहुनजानाय गाननाय जोम ओ जिफोरखौ गानो आरोना बांसिनानो बेनिखायनो जोंनि आथ जोंनि आथिखालाव बेफोर बेफोरखौ एसेबां नुनो मोनला ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावलाय दंना गैला बिदि हिसान दानाय फोरबोआ?
जोंनि ओनसोलावहाय दा ओ दङखौनो बुंजायो जोङो जिहेथु जोङो बर ओ जोङो हिनजाव माहारिया बेफोरखौ मावनानै न'खर सालायनो हायो नालाय बेफोरखौनो जोंनि आइजो आइजो माहारिया जोंनि ओनसोलाव बेफोरखौनो मावनानै रां खामायो बा नखर दानायावहाय मदद खालामो होननानै बेफोर खामानिखौ मावबाय थानाय जायो
औ
ओ बेफोरबो मोनसे बिजनेस बायदिसो नालाय न'खर सालायनायाव गोबां ओ मदद मोनो जोङो जेरै जोङो दख'ना गांसेखौ जुदि फाननो थाङोबा गोबां रां मोनो जोङो बिनि ख
औ
फोर मावनाय जायो जोङो ओ जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि हालामावहाय ओ बिदिनो लकेल दानायखौल' बांसिन गाननाय बायदि मोनो आरो आङो।
अ ओम ओम ओम
मानो होनोब्ला जोंनि ओ मिसिनजों दिहुननाय खामानिया गुबन गुबुन हारिया बांसिन गानो आरो बांसिन ओ बेफोरखौ दिहुनो होननानै मिथिनाय मोनो मिथियो।
ओ नोंथांनि ओ बेफोर गामसा, आर'नाइ गामसा दङ ना?
हो
बेफोरो खोब दाम लायोना एसे खम दामावनो मोनो नोंथांमोननिखै?
औ औ दङ।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ माने बे
औ खोनादों नोंथां।
आं ओ आं बे आर'नाइ गामसानि बेसेनखौ आङो मिथिया आरोना।
औ औ
ओ ओमफ्राय ओम नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? बे ओ दख'नाया मा मा गाबनि थायो?
ओ दख'नाया जाहैबाय जोंनि ओ जिहेथु बैसागोआव गाननायखौ बुंनोसै आङो ओ बैसागोआवहाय बांसिनानो गोमो खौ गान्नाय जायो। बेयावहाय ओ बेयावहाय दिं खिया आगरनि आगरबो होनाय जायो आरो दावराइ आगरनिबो होनाय जायो। गोबां रोखोमनि दख'ना गोमो गाबनि मोननो थाङो जोङो बर' आइजोफोरा दानायखौ। जोंनि दख'नाया ओ मेसिङाव दानायबो मोनो। गोबां रोखोमनि मोजां मोजांबो मोनो ओमफाय बिनि बेसेना एसे बारासिन आरो। जेरै जोङो बैसागोआवहाय गानोबा गोमोया। गोमो दखना आरो गस-गस्ला ब्लाउस गोजा आरो ओ फालि गोजाजों समायसिनाय होननानै मिथियो आरो।
अ ओमफ्राय आंथ' नोंथांनियाव मा मा गाबनि थायो बेखौसो सोंदोंमोन।ओमफ्राय नोंथाङा एसे बुंना हो बुंना होनो हागोन नामा जे मा मा गाबनि थायो।
गाबनि थानाया?
औ।
ओ जोङो गोजान गाबनि आरो गासिबो गाबनियानो बास थावना गैया।
औ। ओ।
जेरै जोङो थानसालि।
औ गोसोम गाबनि दङ, गोजा औ गोजा गाबनि दङ गुफुर गाबनि दङ गोथां गोमो गलाब गासिबो गाबनियानो दंजोबो।
अ औ अब्लाथथ'। थ' नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ औ।
बिदिबा दोनथ'लायनोसै नोंथां औ औ नोंथां थारैनो।
औ दे अब्ला।
औ।